हेल'।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा बिजि नङाब्ला मोनसे टपिकनि सायाव जोङो राय्लायनो सानदोंमोन।
औ खोन्था जागोन।
बे टपिकआनो जाबाय जुलि आरो बर'फो -फोरनि मोनसे जुलि हाबा होनना बुङो ओरैनो जों बर'यै दाबिदि -ब्ला आङो सावरायग आङो आंनिफ्राय बुंग रोंसै नङा होमबा?
औ दे बुंदो दे।
जुलि होनोब्ला थ जों बर'यै जुलि आरो मोनसे हाबा होनना बुङो जायखौ अ खैना गोदान आरो दरा गोदान सानैजों हाबा जानायखौनो जों जुलि होनना बुङो दा जुलिया गोबां मोननै मोनथाम थाम बेबायदि नेमजों जोङो खालामनाय जायो। सोरबा गोथार जुलि रायजो राजाखौ लानानै गेदेर मोनसे हाबा खालामनाय जायो आरो माना बुङो मोनसे हाथा सुुनै होननानै बुङो। हराव ओ फिसा मोनसे हाबा खुंनाय बियो मोनसे जुलि आरो बेबायदिनो दंबावो दा बर'फोरा गोबां आसार नेमखान्थिजों जुलिखौ जोङो खुंनाय जायो दा बर'फोरा जोङो जुलि होनोब्ला जोङो गोबां जानाय -लोंनाय बायदिसिना नेमखान्थिजों खुंनाय जायो बे जुुलि खुङोब्ला गोबां रां खावरिनिबो फैसा थाखाब नांगौ जायो। दा सिगां -सिगां जोङो जुलिखौ माबोरै खालामनांगौ जों गासै गामिनि रायजो- राजाफ्रानो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? औ दा जुलि खुड़ोब्ला जोङो मोनसे गामि रायजोखौनो नांगौ जा जायो रायजोफ्रानो खामानि मावोब्लासो मोनसे जुलिया मोनसे जाफुंसारो आरो दा नों जुलि नों सोरहाबा न'खराव जुलि जायोबा गोदो -गोदाय गय फाथै होनानै न'खर -न'खर थांनानै लों हमोन बिरिनि होनानै बे लिङोमोन दा ओ जुगा सोलायनायखाय सम आरो थासारिया सोलायबाय दा बिनिखायनो मा होनना बुङो बै लाइजाम होनानै न'खर न'खर थांनानै लाइजाम होनानै लिंहरनाय जायो आरो जायखौ जोङो इनभिटेसन कार्ड होननानै बुङो दा लाइजाम होनानै नख न'खराव हाबा जानो बा जुलि जानो लिंहरो आरो दा बे जुलियाव गोबां रायजो राजायानो लोब लोब फैयो सोरहाबा लाइजाम होआबा बेथ' थांखाया लाइजाम होयोबासो हाबायाव थांनाय बेयो मोनसे नेम आरो सोरहाबा लाइ बै न'खरनो लाइजाम होआबा बे हाबायाव बोरै थांनो नङा होमबा दा बेनिखायनो नाव लाइजाम गोलैयो बेनियावसो बेसो थाङो बे आरो दा हाबाव जोंनि बर'फोरनि नेमखान्थि बायदियै जोङो हाबा जुलि दानोब्ला जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो जुलिखौ जोङो दानो हाबा होयो दा रायजो राजाफ्रा आर'ज खालामो बाथौ आर'ज बाथौ हाबा खालामनायाव गोबां नेमखान्थि दङ सोरहाबा बेखौ बाथौ हाबायाव जायहा आसारि बियो मै खोमै हाबाखौ माबायदि दानो गय फाथै होनानै माइरं माइ बायदिसिना आरज गाबनानै मान होनानै बायदिसिना नेमखान्थिजों आसारि बिथाङा बै गासै नेमखान्थिखौ मिथियो सोरबा जोङो सादारन मानसिया बेखौ हाबा दाननाया माबायदि जायो जोङो फंसे फंनैखौ बुंनो हायोब्लाबो जोङो आसारि होननाय। बियो नेमखान्थिफोरखौ रों जोबो आरो दा जुलियाव रायजो राजा खौ लानानै खामानि मावो ओंखाम बेदर जायो। दा अमा जानायाव अमा अमा होयो। ना जानाया ना होयो दा बेनि अनगायै गोबां लकेल दाउ बायदिसिना जानाय लोंनाय होनानै गासै हाबायावनो बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो। दा दा जुलियाव गोबां दानि जुगावथ' फैसा थाखा एसे एनैया जाया। गोबां फैसा नांगौ रां नांगौ जायो मोनसे जुलि खुंनोब्ला ओरैनो एसे गोजौ लेभेलनि एसे दामिखौनोब्ला नोङाव दस लाख जि लाख जिबा लाख फैसा नाङा जायोब्लासो मोनसे हाबाया समायना जायो आरो दानि गोदान जेनेरेसननि मानसिफोरा बे बेबायदिखौनो लुबैयो दुखिया न'खरनिब्लाबो मोनसे गेदेर हाबाखौ खुंजानो लुुबैयो आरो आरो खैनाया जाय खैना जायो बिराद दुखु गोनां माने गावनि आंगो न'खरखौ गारनानै थांनानै थांनो गोनां जायो आरो गावनि बिमा बिफानि न' बियो मोनसे जोबोद दुखु बिराद गाबो आरो बेयो मोनसे
उम
दा नोंथाङाबो जुलिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
औ दा जुलि होनोबाला आंनि नोजोराव माने दरा खैना बिदि जुलि जालायनायखौनो बिदि जुलि होननानै बुङो नङा होमबा बे जुलि जानो थाखाय माने ओ न'खर गंसेयाव
औ
औ दे बुंदो रायलायजागोन रायलायबाय थारनो हागोन हेल' हेल' खोनादोना हेल' हेल' हेल' हेल'
हेल'
औ हेल' खोनादोना?
अ खोना खोनादोंना
औ खोनादों दे बुंबाय थादो
औ बे नखर हराव माने ओ दरा खैना बिदि ओ बाथौआरि माने बाथौ बाथौ धोरोमनि जुदि ओम हाबाखौ खुंदोंबाला माने रायजो राजाखौ लिंनानै समाज मोनसे लानानैहाय माने आरज बिद दि आरज गाबनाय जायो आरो ओमफ्राय आरज गाबनायावनो बे ओ माने खैना फोर होनाय जायो। बिदि ओमफ्राय उनाव जोङो बाथ थौखौ लानानै ओ दिउरि दिउरि गोथारि साथामसो लानानैहाय बि बिदि आर'ज गाबै गाबै बाथ बाथौखौ खाम ज'था लानानै दामनानैहाय बिदि माने ओ बाथौखौ जोङो ओ सात बार बिदि गिदिंनाय जायो आरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो हाबाखौ जोङो ओ खुंनानै रायजोनि सिगाङाव माने समाय लानाय जायो। ओ ओमफ्राय ओ समाय माने ओ माने जुगे जुगे माने थगायलाया माने ज'है सुखु-दुखु ज'है माने रायजो जालांगोन। बिदि होननानै दरा खैनाखौ समायला होना बि बि जायो ओमफ्राय ना आरो बेराफारसेथिंहाय दरानो माने मिता सासे लोगोरि सासे नांगौ जायो बिनिहाय मिता मिता सासे बिदि लानाय जायो। ओमफ्राय बे बाथौ आवनो माने मिथाखौ माने खाहोनाय जायो बिसोरो माने थैजासिम माने उम मिथा बिदि सोमोन्दैहै माने ओ माबानाय जाहैयो आरो
औ औ
य आरो मोनसे हाबा दं बे ख्रि ष्टान धोरोमाव हाबाया जाहैबाय बे ओ माने गिरज जा ज'यो गिर्जायाव बिदि बिसोरनियाबो खैनानि लोगोरि थायो दरानिबो लोगोरि थायो। ओमफ्राय बिदिनो माने ओ बिसोरनियाबो ओ फादारनि सिगाङाव माने बिदि बाइबेलखौ लानानै रायजो रायजाखौ साखि लानानैहाय बिदि बिसोरनियाबो हाबा खुंनाय जायो ओमफ्राय ओमफ्राय दा बिदिनो हाबा साबा खुंखांनायनि बेहाय रिसिपसन बिदि जायो ओमफ्राय माने रिसिपसनाव सोरहाबा माने जोंनियाथ' बर' हारिया स्पेसेयेलि अमायाथ' थाथारनांगोन अमा नङाबो जाया ओ अमा अमाजों माने हाबाखौ होनाय जायो आरो अमा दाउ बोरमा ओमफ्राय बिदिनो निरामिसफोरनि थाखायबो पनिरबो थायो दि आरो किसुमानफोरा माने अनला ओंख्रि होयो किसुमाना माने सबायाइ ओंख्रि होयो बिदि बायदि बायदि ओंख्रि होनानैहाय बिदि रिसिपसनखौबो खुंनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय आरो बिदि खुं थांखांनानैहाय खैनाया गावनि माने न'खरखौ गारनानैहाय मालायनि न'खराव बिदि थांनो गोनां जायो आरो बे माने खैनि सब माने लाइफनि थाखाय सबसे माने दुखु गोनां टाइम आरो बे टाइमा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो गारनानै सासे हौवाजों रायजो जानो थाखाय सासेनि थाखायल' माने बिदि गारनानै न' गारनानै मालायनि न'आव थांनाय बादि जाहैयो आरो बिदि दा बेनो सब साय माने हिनजावफोरनि थाखाय माने आं सानो आरो दुखु गोनां दुखु गोनां होननानै औ बिदि सानो आरो आं ओमफ्राय दा खैनाया थांनानैहाय मालायनि न'आव थांनानै गावनि होननानै बजबना लानो गोनां जाहैयो मिलायनानै जाहैनो गोनां जाहैयो ओमफ्राय बे दरानि न'आव थांनानै अखानायैबो दराथिंनिफ्राय माने आरो फिन खनसेबाव रिसिपसन होनाय जायो आरो
औ नंगौ
सिलिं नांगौ आलासि आसि लिंनानैहाय बिदि आलासि लिंनानै बिदि माने जाहोनाय जायो खैना नायनाय बिदि सिस्टेमाव आरो दा समाजाव ओरैबायदि जादों माने जोङो खैना माने हाबा जानो थाङोबोला जोङो प्रेजेन्ट बा गिफ्ट मोनसे लांनानै थांनाय जायो आरो खैनाानि थाखाय बा दरानि थाखाय बिदि आरो आं बेखिनिखौनो बुङो आरो नोंथाङा मा- मा बुंङो बुं
दा ओ बेनो थिग खोनो बुंदों दा ओ नंगौ गोबां गामियाव ओ आलादा आलादा ओ माने जुलि खुंनायाव जा जानाय लोंनाया एसे आलादा जायो ओ हाबा दाननायाव इसे एसे आलादा जायो बयहाबो गामियाव एसे आलादा आलादा
उम उम
हाबा खुंनायाव दहय बुंनाय बायदि गोबां ओ थाखा फैसा नांगौ जायो रां नांगौ जायो औ मोनसे ओ पेन्देल बनायनो थाखाय जोङो से लाख नै लाख जोङो पेन्देल जोङो बानायनो गोनां जायो जानायावबो गोबां फैसा थाङो बिनि खायनो मोनसे जुलि खुङोब्ला बिमा बिफाया ओ गोबां खस्थ' खा खालामनो गोनां जायो लोगोसे दरायाबो गोबां बुस स्थ' खालामनो गोनां जायो न'खरनि गासै मानसि फोरानो कस्त' खालामनो गोनां जायो। दा बेबादिनो दा खैनाया मोनसे जाबाय बै गावनि बिमा बिफानि न'खौ गारना थांनाया मोनसे सबसे दुखु नांनाय दुखुुनांथावना दह'य नों बुंनाय बायदि बेबादि आरो दु दुखु गैया होननानै बुंजादों मानो होनोब्ला गावनि जोनोमगिरि न' खौ गावनि जोनोमगिरि बिमा बि खौ गारनानै गुबुन मोनसे न'खराव थांनानै रायजो जानाया मोनसे ओ गोरलै खो था नङा आरो बयबो ओ हि नजाव माहारिया बेबायदिनो ओ जानो गोनां जादों। जानो गोनां जायो आरो दा बेबायदिनो ओ जों बा बिदिब्ला दिनैनि जि सावरायनाय जोङो बेखौनो दोनसिगोन नाव दोननोसै नामा।
औ दे जागोन दे।